खोना
औ खोनादो दे।
औ दे होमबा नोंथाङा जुदि दा सम दंबा फ्रिबा ओरैनो थादोंबा माने जों मोनसे टपिक लाना रायलायनो नामा?
औ जागोन दे नोंथां रायज्लाय जागोन फ्रियानो दं आं
औ माने जों गोदोनि आरो दानि खेला गेलेनाय बेफोरनि सायाव एसे सावरायजागोन खोमा ने नोंथां गोदोनिखौ आरो दानि दानि खेलाफोरा माबायदि गोदो समाव माबायदि खेलाफोरखौ गेलेयोमोन बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै खोमा औ गोदोनि होनानै गोदोनि दानि होननानै खेलाफोर बुङोब्लाथ' माने गोबां बुहुत दिफारेन्स माने मा होनो फारागथिखौ नुनो मोनो जोङो गोदोनि समावहाय माने जोंनि गथ' फोरा माने मा होनो बिदिनो दैमाफ्राव दैमायाव थांनानै बा दुब्लि फोथाराव थांनानै लामाफ्राव बा स्कुलफोराव माने थांनानैहाय खेला गेलेनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनो आरो जेनेबा जों गोदोनि समावहाय मा होनो खर खेला गेलेनाय बाथा गेलेनाय ओरैनो खर' दांलायनाय आमोल दिमोल गेलेनाय आरो बिदिनो खाबादि रेदि बेफोरबायदि खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय नोंथाङा इफोरनि सायाव मिथियो नामा खेलाफोरनि सायाव माबायदि गेलेयो बेफोरनि सायावहाय
औ नोंथां एसे मिथियो आं माने आं जाखिनिखौ गेलेबोदोंबा आङो जाखिनिखौ खोनादों मिथिदों नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै ओ नोंथाङा जेरै बुं दों गोदोहाय जों बिदिनो खर' दांलायनाय खेलाखौबो आं गोबां गेलेनो मोन्दों आरो बिदिनो दैयाव अन्थाइ खुबै हरनानै बे दैखौ दैनिफ्राय माने अन्थाइखौ जाय गिबियाव लाबोग्रोनो हायो बिदि खेलाखौबो जों गोबां गेले नो मोनदों आरो बुङोबा नोंथ' एसे सिगांबो बुंदो नालाय रेडि बिदिनो काबादि फोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोहायथ' आरो फुटबलफोरखौबो गेलेनाय नुनो मोनदों जायफोराव जों गोदोहाय बल गैयाबाबो गेलेनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो जायखौ जों नारें जुमब्रा जे होनो बेखौ बेफोरजों माने बेफोरखौ जोनानैनो जों फुटबल बायदि गेलेनायखौबो जों नुनो मोन्दोंमोन आरो गोदोनि बिदिनो औ गोदोनि उन्दै बिदिनो उन्दै समाव माने बेफोरखौ गेलेबोदोंमोन आरो बिदिनो दंबावो गोबां खेला जायखौ जों ओ दा नुला जायखौ जों गल्डआ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माने खेलाखौ गेलेदोंमोन आरो जाय आरो गोदोहाय गोबां बिदिनो बयबो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरा गेलेयोमोन जायखौ जों मालबर खेला होननानै बुङोमोन बेजोंबो जों गोबां गेलेबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंबो गेलेबोदोंमोन आरो नोंथां बेनि अनगायैबोथ' दा बुङोबा दा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जायफोरा माने गथ'फोरा गोदोहाय गेलेनाय गेलेयोमोन माने दायो बिदि दानि जुग नि गथ'फोरखौ माने बिदि गेलेनायखौ नुनो मोनस्राला होननानै बुंनो हायो आरो दा गोबां बिदिनो खम जाबाय नुयोबाबो खायफा खायफा ओनसोलाव गेलेबावो खोमा दा जोंनि ओनसोलाव माने बिदि गेलेनायखौनो आं नुनो थांला आरो जेराव बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेनांगौआ माने मबाइलफोराव बिदिनो बिदिनो गोबां गेम दं नालाय मबाइलफोरावसो माने बिदि खेलाफोरखौ गेलेनानै थानायखौ नुनो मोनसै बिदिनो माने जों गोदोहाय गेलेबा जोंनि देहाया मोजां जायोमोन माने देहा स्ट्रं जायो बा बिदिनो एक्सारसाइस खालामनायफोर मोननाय जायोमोन आरो एसारसाइसफोर जानायफोर बिदि दाथ' बिदि नुला दा मबाइल फोरावनो बिदिनो गेम मबाइल फोरावसो गेलेनायखौ नुसै आरो बेनि थाखायनो माने समाजाव जोंनि गोदोनि समाज बे गोदोहाय गेलेग्रा समाजनि माने खेलाफोरखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोनसै आरो माने दाथ' बिदि जोंनि उन्दै गथ'फोरानो गेलेला आरो इयुनाव आरो फैगोन गथ'फोराथ' गेलेखानाय नंला बेखौ आं सानो आरो गेलांनाय नंला बा गोमालांखासिगोन बेफोर खेलाया बेफोरखौ सानो आरो दा काबादिफोरखौ होनोबाथ' बेफोर गोमालांनाय नङा जाहाथे बेफोर इन्टारनेसनेल खेला नालाय बिदिनो काबादि फुटबल क्रिकेट दानि जुगनि खेलाखौ बुंनोसै आ गोदोबो एसे एनै गेलेनायखौ नुनो मोनोमोनो दायो दासो बेखौ माने दायो बे इन्टारनेसनेल खेला नालाय बेफोरखौ नुसै आरो जायखौ जों फुटबल होनना बुङो क्रिकेट होनना बुङो आरो बेनि अनगा टेनिस होनना बुंगोन भलिबल होनना बुंगोन बास्केटबल होनना बुंगोन गोबां रोखोमनि माने खेला दं जों बक्सिं बक्सिंफोर गेलेनाय उसुफोर गेलेनाय बेफोरखौथ' खेला होनना बुंगोन आरो नोंथां बेफोरबायदि माने गोबां खेलाफोरासो माने दा जौगालांगासिनो दं आरो आरो जायखौ माने इन्टारनेसनेल खेलाफोर बा हकिफोरा माने जोंनि इण्डियानि जाहैबाय नेसनेल गेम बेफोरबादि खेलाफोरखौसो जों जौगालांनायखौ नुगासिनो दं आरो दायो जों ओ फुटबलखौ होनोबाथ' आं फुटबलखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै दानि सोलिबाय थानाय फुटबल खेला जायखौ जों बुङो फुटबल बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
ओ हेल' नोंथां खोनायासै नोंथांनिखौ
औ खोनादोंना
औ खोनाबाय दे दासो खोनाबाय
माने फुटबलबो होनना बुंदों आं नोंथां जायखौ जों फुटबल होनना बुङो बेखौ जों गोदोहाय माने गोदोहाय गेलेनाय नुनो मोनामोन दायो गेलेनाय नुयो जायखौ आं खोन्थानो नोंथांनि एसे फुटबलनि बागै फुटबलाव जोंनो गेलेनो थाखाय सासे कच नांगौ जायो नोंथां
औ औ
औ कचनि गोनांथि जायो जायाव जोंहा ओ जायहा जोंहा मोनसे क्लाब थानांगौ जायो क्लाब निबो मोनसे नाम थायो जाहाथे जों माने गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जों माने बे माने क्लाबनि थाखाय क्लाबनि जानानै गेलेहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जायाव जोंहा गेलेनानै माने मेडेल फोर बा बिदिनो ट्रफिफोर मोनोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दाथ' खेला गिदिर जागासिनो दं जायखौ जों फिफा होननानै बुंदों टु थावजेन टुइन्टि सिक्स फिफा वर्ल्ड काप होनना बुङो बिदि खेलाखौ माने गिदिर गिदिर खेला जानायखौ जोङो माने नुनो मोननाय जायो आरो जाय खेलायाव जोंहा गेलेनो थाखाय इलेबेन एग्र'जन माने गेलेग्राफोरनि गोनांथि जायो जोंनि अपनेन्ट टिमाव एग्र'जन जोंनि टिम बिदि गेले ग्रा टिम थिं एग्र'जन बिदि क्लाब मोननै नांनानै गेलेनायखौ नुनो मोननाय जायो जाहाव जोंहा लेफ्रि मोनसे थायो आरो आरो ओरै खावसेथिं माने साइद बेक खनाथिं मोनसे लेफ्रि थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जोंहा खेलाया जायो नाइनटि मिनिटनि थाखाय जायो गुजि मिनिट समनि थाखाय जोङो खेलाखौ जानायखौ नों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबोथ' आरो क्रिकेटफोरावबो बेबायदिनो गोबां माने दिफारेन्स दिफारेन्स थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङाबो एसे खेला फोरनि बागै दानि जुगनि खेला बा गोदोनि जुगनि खेलानि बागै एसे फोरमायदो दे आंनो
दानि नोंथाङा बुंलांनाय बदिनो आरो नै दाथ' मा होनो दानि जुगनि होनना बुङोब्लाथ' खेलाफोर होनना बुं आरो माने गोदोनि खेलाफोरखौ जिहेथु जों गेलेनाय फोर नुखाला बेनिखाय माने आं दानिखौनो बुंसै माने गोदोनि खेलाफोरखौ गारना माने दानि गथ'फ्रा माने मबाइलफ्राव बांसिन गोदोसोनाय माने खायसे खायसेखौ मानि मबाइलफ्राव बांसिन गो दोसोना थानाय इफोरखौ नुनस नुनो मोनसै आरो माने मा होनो जेनेबा फुटबल क्रि केटफोरखौ माने बांसिन गेलेनाय माने बिदिनो साफा सानै इदिनो सासे सानैया गे लेसिगोन माने बुहुत माने बांसिन गथ'फोरानो माने मबाइल गेम बा मबाइल जि मबाइलफ्राव हाबसोना थानाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो जोङो आरो गोदोनि समावहायथ' जों खेला जेनेबा खाबादिफोराथ' माने गोदो गोदोबो दंमोन नालाय दिनैबो सोलिखादों जिहेथु बेनि थाखाय आरो बिनि अनगायैबो जों जेनेबा गोदोनि समावथ' मार्बलफोर गेलेयोमोन गथ'फोरा माने दानिया माने मार्बल खेला बेफोरखौ माने गेले ला आरो गोदोनि समाव जि गेलेयोमोन बेफोरखौ ओमफ्राय आरो जों बुंनो थाङोबा दानिया क्रिकेट खेला गेलेयो ओमफाय इनिफ्राय होनो असु थाइगान्द' इफोरखौ बांसिन इफोर खेलायाव माने गोसो होनाय नुनो मोनसै आरो गथ'फोर हाय माने खायसे खायसेखौ आरो ओमफ्राय खायसे खायसेयाथ' मा बुंनो मबेलावनो मबेलनि गेमजोंनो थायो आरो जाय जाय गथ'फ्रा माने बिमा फिफाफोर दो बिमा फिफा माने बिमा बिफाफोरा जिहेतु दिथा होयो जाय जायनि बिमाफ्रा माने स्त्रिक खालामो बै सोर गथ'फ्रासो माने बेैफोरबायदि क्रिकेट फुटबल खेला बेफोराव माने गोसो होनानै माने गेलेनानै दावगा लाङो आरो माने जिहेथु जोंनिया माने जोंनि बर' बर' सु सुबुं माहारिफोराबो माने खेला खेलाफोराव माने गोबां दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जेनेबा जेरै जोंनि बर' समाजफोराव बर' समाजखौबो माने मुंदांखा खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन दों आरो खेलाफोर गेलेनानैहाय नङा होमबा नोंथां औ आ आरो बेनि अनगायैबो जों गोबां खेलाफोर दंबावो जेनेबा मा होनो बेदमिन्टन नोंथाङानो बुंलांखाबाय जेनेबा बेदमिन्ट टन मा होनो बासकेट बल बेफोरखौबो जों गेलेनानै माने गोबां मुं गाव गावनिनो मुं लानाय आरो बिमा बिफानि आरो हारिनि मा हानो हादोरनि बेफोरनि मुं मुंदांखा इफोर बायदि मुं होनायखौ माने जों नुनो मोनदों आरो गोदोनि समावहाय गोदोनि समावहायथ' जों बेफोर बायदि मा होनो इन्टारनेसनेल बा इदि नेसनेल इफोर बायदि खेलाफ्राव माने गेलेहैनो मोननाय बा गेलेनाय बेफोरखौ माने जोंनि बर'फोरनि सुबुंफोरखौ माने खम मानि नुवानोमोन बिदि होनना बुंनो हागोन आरो माने दाथ' नै गोदान मुगाजों माने ओंखारबाय कस इफोर बायदि गोदोनि समावथ' माने दिथा होनाय बा इदि लामा दिन्थिनायबो गैयामोन नालाय माने माबायदिसो माबायदि खेलाखौ गेलेब बा माने जों दावगानो हागोन माबायदि खेला गेलेब्रा जों माने गोजौ लेभेलाव थांनो हागोन। गोजौ थाखोआव थांनो हागोन इफोर बायदि खिथानायनाय गैयामोन आरो जिहेथु जोंखौनो जोंनि माबा खौनो बुंनो हो बुंनो हायो माने जोंनि समाव माने इफोर बायदि खिथानाय गैयामोन नालाय माने बिमा बिफा बा मानि अश्रुफोर गेलेबाबो थाइगद'फोर गेलेबाबो माने आइथिं आखाइ बायबा सोर नायगोन सोर माबागोन होननानै माने गेलेनो होआमोनो आरो बिफोर माने जोंनि जोंनि बिमा फिफाफ्रा इदिमोन आरो गामि ओनसो लावथ आरो मानो मा होनो बुंनाय थाखायो नालाय मानसिफ्रा माने हिनजावनि फिसा ब्रा आरो माने हौवानि फिसाफोरबो माने बिदिफोर दि खेलायाव हगारनानै माने आइ थिं आखाइ मा होनो बायोब्ला माने जखम जायोब्ला देहाफोरा माने देहारिफोरा माने जख खम जाना थायोब्ला मा सोर नायगोन सोर माबागोन होननानै माने इदि मा होनो गाहाय लेभेलाव माने गेलेनो होआलासिनो माने इफोर बायदि नारसिननानै दोननाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय दानि समावथ' इफोर बायदिखौ नुनो मोनला जाउनाव माने गोदोनि सुबुंफोरा माने बारा इफोर बायदि खेला खेला दुलाफ्राव माने गोसो होनायबा माने स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलफ्राव बिदि थांनाय गेलेनायखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां।
औ औ। ओ नोंथाङा जा बुं दों बियो थारखौनो बुंदों नोंथां गोदोहायथ' बिदि खेला दुला गेलेनायफोरा माने खम खम नङाबाबो गोबां गेलेयोमोन। दा बेफोर बायदि माने जायफोरा माने गोजौ लेभेल सिम थाङोमोन बेफोरखौ गेलेनो रोङामोन होनना बुंनांसिगोन दा गोदोहाय माने बिमा बिफाफोरा बिदिनो ओ दिथा होनो रोङामोन नों दा जेरै बुंदों। दा इदिनो जोङो माने जों गोदोहाय इदिनो खेला दुलाफोरखौ इमान इम्परटेन्ट होआमोन होननानै जों मिथि नो मोननाय जायो आरो। ओ होमबा जोङो माने जोंनि समाबो जाबाय नालाय लाय नोंथां जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो थ'नोसै नामा नोंथांजों माने सावरायलांयनानै गोबां खेलानि बागै मिथिनो मोनगोन
औ औ नोंथांनिसिबो मिथिनो मोनबाय आं आं जिखिनि मिथियामोन बे नोंथांनिफ्राय एसे एसेबाबो मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। औ दे होमबा नोंथां। औ दे।